औ औ खुलुमबाय नोंथां।
औ खुलुमबाय।
गोजोन मोनाबिलि नोंथांनिसिम
औ नोंथां नोंथांखौबो बेलासिनि गोजोन मोनाबिलिखौ जासिननाय थाबाय।
औ नोंथाङा दायो मा खालामगासिनो दं
आङो ओरैनोसो दंथ'यो दायो। जेबो खामानि गैथ'आ
ओमफ्राय ओंखाम जाखांबाय ना
औ जाखांबायमोन।
औ औ।
नोंथाङा मायाबाफोर खबर नि मोन नामा
अ आङो माबा मोनसे सावरायनो होननानैसो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन।
थामोन
औ मा होनो आथिखालाव जे जोंनि लाइमोन बर' हारिनि लाइमोन ओ सेंग्रा सिख्ला गथ'फोरा जे गोबां बेबायदिनो ओ गाज्रि लामाथिं थांगासिनो दं बेनि सोमोन्दै
औ आदसा दे फोरमायनो हागोन
औ नोंथाङाथ' नुदों जाखानांगौ जानांगौ। आथिखालाव गोबां बेबा दिनो मा होनो एक्सिडेन्टफोर जानानै हरखाब जाब्रब थायफोर जानानै जोंनि बर' लाइमोन सेंग्राफोरा जिउ गोमागासिनो दङ। बिसोरो बुंनो थाङोब्ला गाव गावनिनो गोर रोनथि आरोना आरो लोगोसे बिमा बिफानिबो बेयाव दाय दं होननानै जोङो साननानै लानांगोन। मानो होनब्ला बिमा बिफायाबो गथ'फोरखौ ओ नायनायाव सामलायनायाव माने बिसोरो फेलें जादों आरो बिसोरो गथ' फ्रा जेखौनो दाबियो बेखौनो होयो बिसोरो गथ'फोरखौ सामलायनो रोङाखै मोजाङै ना बेफोरबायदि
नंगौ।
ओमफ्रायो दा मा होनो ओ बेबायदिनो आरो गोबां जौ जुवाजों ओ गोदोसोनानैबो थाग्रा दङ जों नुनो मोनो आरो अबा अबा जायगायाव जोङो बेरायनो थाङोब्ला अबा पिकनिक स्पट बेबायदिनो अबा मोनसे जायगायाव जों जेब्ला दाउ बेरायहैनो थाङो अब्ला जों एखदम उन्दै उन्दै सेंग्रासा सिख्लासा गथ'फोरखौ माने बेफोरबायदि जाला जानाय लोंनाय ओ मा होनो सिगारेट सोबनाय निसा बुस्थु लानायफोरखौ जों नुनो मोनसै आरो
औ औ नंगौ
दा बेफोरखौ जोङो नुनानै जोबोद दुखुबो मोनो मानो होनब्ला जोंनि बर' समाजा जोंनि इयुन जोलैया मा जानो थांगासिनो दङ इयुनाव जोबोर माने गेदेद खैफोद सफैगोन आरोना इयुनाव बे बेफोरबायदि जालाङोब्ला दा गथ'फोरा माने गोबां बेबायदिनो फरायनायाबो माने बिसोरो गोसो होला फरायनायावबो बेबायदि फेग्रा मुवा लानानै बिसोरो फरायनायावबो गोसो होनो हानाय आरो उन्दै उन्दैयावनो मा होनो बिसोरो बेबायदिनो मोजां मोनलायलायनानै माने दोनखारलायोबो बिसोरो गाज्रिखौ गाज्रि हाबा हाबाफोरबो मावो। बिसोरो माने मोनसे मोजां लामाजों आवगायनो हाला आरो ना माखासे जोंनि बर' समाजनि उन्दै उन्दै फंबाय बिनानाव देरफुबोबाय थानायफोरा माने बिसोरो गोबांथार बेबायदिनो गाज्रि लामाजोंसो आवगायलांगासिनो आरो बांसिनानो जों नुनो मोनसै। दा बेफोरखौ जोङो राहा लानांगोन आरोना। जोंनि बर' समाजा फोसाबनो थाखाय जों राहा लानांगोन। जेनेबा जों माबोरै राहा लानांगोन होननानै बुङोब्ला गिबियावनो जों ओ गामि गामि गावबा गाव गामि गामियावहायो जोंनि बिमा बिफाफोरखौ न'खरनि गार्जेनफोरखौ जोङो मोनसे सांग्रांथि मेल लाबोनांगोन आरो गारजेनफोरनि सिगाङाव दिथागिरिफोरखौ जोङो सांग्रांथि मेल खुंनानै बेफोरनि बागै जोङो सावरायनांगोन। जे गावनि गथ'फोरखौ माबोरै सामलायनांगौ आरो सोलोंथाइनि फारसे सांग्रांथि लाबोनांगोन सोलोंथाइ होनांगोन होननानै सोलोंथाइ लायोब्लासो सोलोंथाइनि गेजेरजोंसो जोङो बेफोरखौ फोजोबस्रांनो हागोन आरो।
नंगौ
ओम सोलोंथाइ गोजौ सोलोंथाइ लानानै जेब्ला जों दावगालांगोन अब्लासो जोंनि बर' हारियाबो जौगागोन आरोना। नङाब्ला जोङो इयुनाव जों बेबायदिनो नासयजाबाय थागोन गुबुन हारिजों दानोथ' नै जोङो गोबां जायगायावनो नासयजानायखौ नुनो मोनो आरो। गोबां जेंनायाव गोग्लैयो बर' लाइमोनफोरा। सोरजोंबा बुथारखोमाजायोबो, सोरजोंबा थगाय जायो आरोना बेबायदिनो गोग्लैसोनानै थानायनि थाखायनो बेफोरो जाबाय आरो।
औ औ
बिदिब्ला जों जोंनि बर' समाजाव माने गोरोङा बुंनो थाङोब्ला माने खम आरोना। बिदिनो सोलोंथाइनि बिथिं बिथिङावनो होन गुबुन हारिजों माने दावगानायाव जोंनियाबो जौगागासिनो होमबाबो रुजुनानै नायनायाव जोंनिया बहुत खम आरोना थालांनानै दङ।
औ नंगौ।
औ दा बेफोरखौ जोङो सांग्रांथि लाबोनांगोन जों गासिबो जोंनि बर' हारिखौ जोङो जौगाहोनो थाखै डेभल खालामनो थाखै इयुन जोलैखौ जोङो माने माबोरै मोजाङाव लाबोनो हागोन बेनि फारसे जों गामि गामिनो मिथिं मेल मिथिं लानांगोन। आरोबाव लोगोसे समाजावनो माने गावबागाव ओनसोल ओनसोलारि हिसाबै आरो जोंहा माखासे ओ आफाद फोर थायो जेरै एबसु बेसोरनि दारैबो जोङो माने मि- ओ मिथिं लानानै जोङो बेफोर बायदि सावरायलायनांगोन आरो सांग्रांथि मेल लानानै सांग्रांथि मै लानानै सावरायलोन अब्लासो जोङो ओ समाजखौ जौगाहोनायाव जोङो माने जो ओ देरहासार जानो हागोन आरो दा नोंथाङाबो बेनि बागै माबाफोर बुंनो सानो नामा?
औ बिनि बागैथ' आङो जेबो बुंथ'ला दायो। नाथाय आङो नोंथांनिसिम एसे बर' हारिनि बर'नि मोनसे दोरोङारि ओंख्रि बिनि सोमोन्दैसो एसे सावरायनोसै।
औ सावराय जागोन।
औ बे ओंख्रियानो जाहैबाय साम'जों सबाय ओंख्रि।
औ दे फोरमायलाय
बिदिब्ला जोङो साम'जों सबाय ओंख्रि संनोब्ला जोङो गिबियावनो जोङो साम'खौ नांगौ जायो साम' आरो सबाय। दा साम'खौथ' जोंनि बर' गामिफ्राव ओरैनो दैमाफोरावनो हमनानै लायबानो मोनो। दैयाव खननानै लायबानो मोनो दा बिदिनो जोङो साम'खौ दैनिफ्राय खननानै लाबोनानै जोङो बेखौ मा खालामनांगौ जोङो माबा गामला बाल्थिं बा दोफोराव जोङो बेखौ दैयाव सोमनानै दोननांगौ जायो मानोना जाहाथे बियो बे बेथ' साम'आ दैयाव थायोब्ला बे हाब्रु बायदिसिना बा फोरावसो थानाय जायो नालाय मैला बाय बायदिसिनाफोरखौ जानाय जायो। थिग बिदिनो बेफोर मैला बायदिसिनाफोरखौ ओ
खारहोनो थाखाय जोङो बेखौ दैयाव लाबोनानै दै मोजाङाव सोमनानै दोनफैनाय जायो आरो। बायदिसिनायाव दा बेखौ जोङो साननैसो साननै बा सानसे बिदि सोमनानै दोननाय जायो। मानो बेनि ओमफ्राय जुदि जोङो साननैफोर दोनोबा जोङो गेजेराव बिनि गेजेर गेजेर दैखौ सोलायनानै होन नांगौ जायो मानो होनोमब्ला बियो बै खिगारनाय मैलाफोरखौ जोङो दैखौ सोलायना होयोब्ला साफासिन जायो आरो। दा बिदिनो जोङो साम'खौ सोमनानै दोननायनि मोनसे खार'ना जाहैबाय बियो साम'खौ जागा होनायनि थाखायबो जोङो सोमनानै दोननाय जायो। साम'खौ जागा होयोब्ला माने जोङो बेखौ सायनायाव मोजां जायो। जागा साम'आ जागायोब्ला जों बेनि दा दाखोनखौ ओ गोरलैयैनो बोखानो हायो। सोखानो हायो बेनिफ्राय साम' ओ बिदिनो सोमनानै दोननाय जायो बिनि थाखायनो दा जोङो साननैसो साननै एबा सानसे सोमना दोननायनि उनाव जेब्ला जोङो बेखौ साफा खालामनोब्ला जोङो दै खौ गारनानै बबेबा जेंगाय नङाबा सान्द्रि बा प्लास्टिकनि खादा बायदियाव जोङो बेखौ लानानै बेनि दाखोनखौ बोखानाय जायो आरो बिनि खिथुखौ दस'नाय जायो जाहाथे बियो सोबना जानायाव मोजां जायो जों सोबना जानो हायो बेखौ बिनिफ्राय बेखौ जोङो दानखांनानै दा खोन गारखांनानै जोङो बेखौ मानजिनाय जायो जाहाथे बिनि ओ साम'नि खलथाया माने जोंङो साफा जायो गोजों जायो। बेखौ जोङो एसे संख्रि एसे होनानै गोबारैनो मानजिनाय जायो आरो। ओमफ्राय ओ मानजिखांनानै साफा खालामखांनानैबो जोङो बेखौ आरोबाव दसे जोङो दैयाव सोमनानै दोननाय जायो थिग बे समावनो जोङो बे बे खौ दैयाव दसे दोननाय समाव जोङो सबायखौ रेडि खालाम खालामनानै सबायाइखौ थाग थियारि खालामनानै लानो हायो ओ सबायखौ जोङो एवनानै दसे एसे एवनानै जोङो बेखौ बरनफिननानै हुख्रेमनाय जायो
हुख्रेमनानै बेखौ जोङो खावसे खावसे खालामनाय जायो ओमफ्राय बेनिफ्राय जोङो बेखौ हुख्रेमखांनानै जोङो बेखौ जावनाय जायो साफा खालामनाय जायो जाहाथे बै हुख्रेबनाय समाव बिगुर बायदिसिना ओंखारनाया ओ खारो माने बिगुरा ओमफ्राय सबायाइ ओंख्रिया साफा जायो गोजों जायो
औ
थिग बिदिनो जोङो बेखौ साफा खालामखांनानै जोङो सबायखौ रुनो थाखाय दोननाय जायो दै अरदाबाव जानानै दै होनानै रुनाय जायो ओमफफ्राय बै रुनाय समाव जोङो बेयाव खारै एसे होनानै जायो जाहाथे खारै एसे होनाय जायो जाहाथे बे सबाया माने थाब रुयो बेनिफ्राय जों बेखौ ओ दाखिनि खोबनाङा मानो होनब्ला दाखिनि खोबोब्ला बे स खारै होनाया बियो गोदोव पावयो बिदिनो जो जेराव खनसेसो जोङो एरनानै होनांगौ जायो मानो होनना बुङोब्ला बेखौ खौ एरथाराब्ला माने सबाया गोदोना थानानै बियो खामनायनि चान्स थायो बेनिखायनो जोङो बेखौ एसे एरना होनानै होनांगौ जायो बेनिफ्राय जोङो फारसेथिं फारसेथिं जोङो ओ सबायखौ एवनानै सरि सबाय नङा उ गोरोन्थि जफ्लांबाय साम'खौ जोङो एवनानै लानो हायो साम'खौ ओ साराय खौ जनानै जोङो बेयाव सामब्राम सेर थावआव सामब्राम सेरनानै जोङो साम' खौ एवनाय जायो बे एवनायावनो जोङो संख्रि हालदै मस्ला सामब्राम गुफुर देनाय बेफोरखौ जोङो होनानै एसे एवनानै लानाय जायो ओमफ्राय बिथिंहाय ओरै एवबाय थागौ मानि ओरै फारसेथिं सबाया जोंना रेडि थियारि जायोब्ला थाग थियारि जायोब्ला जोङो बेयाव सबायखौ लुसननानै होनाय जायो आरो बेनिफ्राय लुसना होखांनानै जोङो बेखौ खौ दसे मोजाङै गोदौ होनांगौ जाहाथे बियो जोंहा साम'आबो मोननांगोन नालाय लुसननानै होनाय जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय दसे बेखौ जयैनो गोदौहोबाय थानांगौसे गोबावैनो साम'आ मोनजासिम बेनिफ्राय जेब्लासिम साम'आ मोनो साम' ओंख्रिया मोननोसै जायोब्ला सबायजों साम' ओंख्रिया मोननोसै जायोब्ला जोङो बेयावहाय न'आव दुन्दिया दङब्ला दुन्दियाखौ सुनानै होनो हायो बस'नानै नानै होनो हायो आरो जुदि साम' दुन्दिया गैयाब्ला जोङो गंगार दुन्दियाखौ खानानै सुनानै सिफ्लेनानै होनो हायो बेखौ होयोब्ला मा जायो ओ ओंख्रिया मोदोमसिनो गोथाव जायो जबो गोथाव गोथाव मोदोमो आरो जानायावबो गोथाव जायो
अब्लाना जदि बेयावखौ जोङो एसे खोबहाबना दोनफिननान